खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां औ ओ नोंथाङा दा ओरैनो दंथयो ना
ओ नोंथां ओरैनो दङ ओ
अ होमबा सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांखौबो सानजौफुनि गोजान हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
ओम होमबा जों नोंथां ओ मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ नोंथां निसय हागोन
होमबा जों माने ओ जोंनि बे बर हारिनि ओ माखासे बेफोरनि बागै गुवारै माने सावरायनो सानदोंमोन आरो बिसोरनि बर' हारिनि ओ मा मा मावनांगौ मा मा? खालामनांगौ माने बिसिनि ओ जानाय थानाय माबोरै थायो मा आबाद मावो बेफोरनि सायाव माने गुवारै सावरायनो सानदों आरो औ ओ जोंनि बर' हारियावथ माने ओ बांसिन सा सानजा ओनसोलाव माने गोदो गोदाय समनिफायनो थाबोनाय औ माने भारतनि सा सानजा थाबोनो मोजां मोनग्रा माने गाहाय हारिमोन आरो बुंनो थाङोब्ला माने बर हारिया बांसिनै ओ आबाद मावनानै जाग्रा हारि
औ
बेबायदिनो जोंना माने बर हारिया गोदो गोदायनिफायनो माने नांगोल जुंगाल बेफोरबायदिजोंनो माने गेलेबोनानै जिउ ओ खुंबोनाय हारि बांसिन बिदिनो सिगां समनिफ्रायनो जोंना माने आबाद मावै मावै माने जिउ खुंबोयोमोन आरो बिदिनो बरफ फोरनि ओ गाननाय जोमनाय होनबा बरफोरनि आइजोफोर गाननाय होमबा जेरै दखना बिसोरनि जोमग्रा फास्रा बेफोर अनगायैबो जेरै बर' हौवाफोरनि गानग्रा बुंबा आ गामसा आरनाय बेफोर आरो आरो बरफोरनि आ माखासे ओ बर'फोरजों सोमोन्दो थानाय माखासे दोरोङारि न'फोर जेरै ओ न'मा न' बाख्रि मोसौ गलि बेफोरबायदिनो सौरा न' बेफोरखौबो माने लुयोमोन आरो बांसिनै ओ जोंनि बर'फोरा माने न'मा न'खौ ओ साहा दिगजों लुनाय जायोमोन बे ओ न'मा न'आव बिदिनो मोनथाम खदा थायोमोन आरो। आरो बिदिनो जोंना माने बर' हारिफ्रा जे माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनोय माइ आबाद मावोमोन औ बे माइ खौ माने जेला माइ मारा होखांनानै थिस'नानै दोननो थाखाय जोंना माने माइ बाख खालामो बेखौ माइ बाख्रिखौ जोंना सानजा दिगजों हा लुनाय जायोमोन ओ माइ बाख्रिखौ ओरैबायदि लुयोमोन ओ जाहाथे माइआ ओ गाज्रि जाया एबा
गारजि जाया
ओ दै मुसिनाया दै मुसिया बेनि थाखाय जों माने माइ बा फाख्रिखौ जोंना माने गोजौ गोजौ सांग्रां बेफोरबायदि लुयोमोन आरो माने बैसां बायदि बेबायदिनो ओ मोसौ गलि थायो जोंनाथ' ओ आबाद मावनाय समाव जों मोसौखौनो बाहायोमोन नालाय नांगोल जुंगाल होनो थाखाय बियो मोसौनि मोसौ दोननो थाखाय जों माने गलि बानायो। गलिखौ जोंना बिदिनो माइ बाख्रिनि खाथियाव बानायनाय जायोमोन आरो। आरो बिनि अनगाबो जोंना बर'फोरा मा सौरानाव दङ। सोरा न'खौ जों बर' फ्रा गोदो गोदाय समाव माने बांसिनै बाहेरानि जि आलासि बिदिनो सेंग्रा सिख्ला होन बोराय बुरै बेफोर जा माने बेफोरखौ दोननो थाखाय बिसोरखौ दोननो थाखाय जों माने सौरा न'खौ बाहायनाय जायोमोन आरो ओ आरो बांसिन जोंना जि जोंनो थानो थाखाय न' लुनाय बर'फ्रा बेखौ बांसिन मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफां हौवा बिदिनो रायदों बेफोरजोंबा जायोमोन ओ आरो जेरै बर'फोरनि जाग्रा गाहाय आदार बुङोबा जोंना बर'फ्राथ' बांसिन जोंना ओंखामखौनो जायो जाहैबाय आरो बिनि अनगाबो माखासे बर'फोरनि जानो मोजां मोनग्रा माखासे जामुंफोर दं जेरै ओ बैसागु एबा मागो आव जोंना जेरै सौराय जायो आरो बिनि अनगाबो जोंना फिथा लावदुम आरो थावनि सिथाव एन्था थाब बेफोरबायदि एवनानै जायोमोन आरो। अ बिनि जोंनि ओ बर'फोरनि माखासे ओंख्रिफोर दं जेरै ओ अनला मेवाइ बिदिनो आरो अनला मेवाइ दाउ बेनि अनगायैबो नारजि जि अमा बेफोरबायदिनो गोबां रोखो रोखोमनि माने ओ जाग्रा आदारबो दंबावो आरो माने बर'फोरनि दोरोङोआ रि ओंख्रि जायखौ जों बुंनाय जायो नारजि ओं ख्रिखौ जों गुबैयै जि फाथो गोखा
औ।
नोंथांङा सिनायोना औ फाथो गोखाखौ?
औ नोंगो सिनायो सिनायो नोंथां।
औ बेखौ माने जोङो गिबियावनो बिनि बिलाइखौ जों खानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेखौ जों माने रानजासे जों स न'आव फोराननानै लागाय जायो आरो हाननानै राननानै जेब्ला फाथो गोराना जेब्ला सेम सेम रानो अब्ला जों बेखौ ओ जानो थाखाय जोङो गिबियावनो हर जों बेखौ सायनानै माने दैयाव सोमग्रोना दोननांगौ जायो आरो बिदिनो सोमना दोननानै अखानायै बोखांनानै बेखौ मोजाङै सुना लाग्रोयो आरो जों बेखौ माने खारैजों मोजां एवनाय जानाय एवनानै होनाय जायो आरो बि बिदिनो जों माने नारजिखौ जों नारजि बिदिनो नारजि जमा बेफोरबायदि जायोमोन आरो आरो बेनि अनगायै जोंहा जेरै अनला मेवाइ दं मेवायाथ' गुबैयै जोंना औवानिफ्रायनो मोननाय जायोमोन नालाय बा औवानि जि मेवाइ औ बेखौ माने जों बिगुरखौ फुनानै बेखौ माने गिबियावनो गोबा गोबा हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जों ओ थोजासे एबा नांगौ बिबांनि जि माइरं बेखौ जों माने उवालाव देनानै अन खालामग्रोनाय जायो आरो बेनय बिनि उनाव जोङो माने अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों थौ एबा सारायफ्राव माने दै फुदुंनानै लाग्रोनांगौ जायो। जेला दैया गुदुं जानानै जेला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों माने अ जे देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो ओ खादौजों एबा गारबाजों माने एरै-एरै होनाय जायो आरो। जाहाथे संनाय अनलाया एबा होसननाय अनलाया माने फिथर जाया बेनि थाखाय जोङो ओरै ओरै होसोनिरयो आरो बेनि अनगायैबो जोंना माने ओ बेबायदिनो ओ बैसागु समाव जोंना
औ
माखा साथि मैगं नोंथांआथ' मिथिखायो जानांगौ ना? औ माने खाथिथि मैगंखौ बोरै जायोमोन मानाय जायोमोन। ओ माने गोदोनि बादि जोंना बर'फोरना मोनसे फोथायनाय दं माने ओम जोंनि बोसोर गोदान एबा बैसागु समाव बर'फ्रा जे साथि थि मैगं जायो बेखौ जों माने बोसोरनि एबा बोसोर गोदाननि माखासे बेमार आजारफ्रा जानो हाया बिनि थाखाय जों माने साथिथि मैगंखौ खांनानै जायोमोन आरो। ओ बिबायदि बे ओ साथ मैगं बेयाव जों माने गोबां रोखोम माखासे गोैखै गोखा बेफोरबायदि मैगं लगायनानै जायोमोन आरो जेरै ओ थाराय बेबायदिनो खेरा दाफिनो थायो बेबायदिनो ओ खार' खान्दाय बिजौ बेबायदिनो गोबां रो खोमनि माखासे मैगंफोरखौ जों खांनानै जानाय जायो आरो बेबायदि बेनि अनगायैबो जोंना बैसागु समाव ओ बर'फ्रा बिदिनो गामि गामि ज' ज' गथ गथ' सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला बुरैनिनि बुरै माने ज' ज' मागिनानै माने रंजालायोमोन आरो।
औ
बर' हारिफ्रा सिगां समनिफ्रायनो गामि ओनसोलावबो माने ज' ज' थाबोनो मोजां मोनग्रा हारिमोन आरो गावजों गाव माने अनलायनानै। गोरोबलायनानै थानो मोजां मोनग्रा गाहाय हारिमोन आरो औ।
उम
नोंथाङा ओरैनो बर' हारिनि माखासे बाथ्राफोर ओरैनो फोरमायना होनो हागोन नामा औ
निस्सय नोंथां नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंलांबाय जोबोद ओ मोजां खोथाफोरखौ बुंलांबाय जोंनि बर' हारियाव माखासे माने जानाय लोंनायजों सोमोन्दो लाखि खिनानै जोंनि जिथुनाखि खामानि मावनाय जोंनि सोलिबोनाय गासिबो मोनसे माने ओ गोसोखांनो गोनां बेफोरो जोङो गोसोखांगोन मानो होनबा जोङो बेफोरखौ मोनबोदों नालाय ना नङा होमबा नोंथां जोङो नुबोनो मोनदों जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि थानाय गासिबो माने जोंनि मोनसे सिनायथि जोङो माखासे जे ओ अनला ओंख्रि जोंनि बरनि ओंख्रि नारजि ओंख्रि जोंनि बरनि ओंख्रि जों बेफोरखौ दायो बर हारिया जों बावनो नाङा आरो बावगारनोबो हाया जों बेफोरखौ खौ बावगारलाङोबा जोङो जोंनि हारिखौ जोङो सिनायथि होनानै ओ सिनायथि-सिनायथिखौ खोमानानै लानाय जागोन आरो नोंथां नङा होमबा दा जोङो बैसागुनि खोथा बुंदों नोंथाङा बावैसो सिगाङाव दा बैसागु बुंनाय लोगो लोगो जों बैसागुआव रंजायो खौसे जानानै जोङो गासिबो गोरोबलायनानै जोङो रंजायो दा जुदि जों बैसागुखौ बावगारलांनो हमोबा जों बैसागुखौ बावगारलां ङोबा जों जोंनि हारिखोनो बावगारलांनाय जागोन दा बिदिआव जोंनि गाननाय जोमनाय सोलायनो नाङा जोंनि गाननाय जोमनायफोरा औ जोंनि दख खना गामसा बेफोरखौो जोङो बावगारलांनो नाङा आरो लासै लासै जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों मा ओ जोंनियाव खिन्थु जों नुनो मोन्दों दखना ओ जिथुनाखि दानाय गामसा दानाय बेफोरबायदि दायोना दा बेफोरखौ जों एसे एला माने मेसिनजों दानाय नुदों आरो दा बियो गाज्रि नङा एक्सलि बेयो बुंनो थाङोब्लाथाय नोंथां जोबोद मोजांनि बाथ्रा जे जोङो माने थाब समावनो खम समावनो आरोबाव बाव माने मोजांसिन आगर एरनानै जोङो मोजां मोजां जिफोर दिहुननानै जोंनि बर हारिनि जोंनि गुबुन हारिनियानो जा जों माने बिजनेसबो खालामनो हायो लोगोसे जोङो जों हारिनि माने मानखौबो लाखिनो हायो आरो ओरैनोथ जोंनि दखना गामसा सब जोङो माने ओ माबाजोंबो दानानैबो खालामनो हायो हायो बेनिफ्राय जों मेसिनजोंबो दानो हाबावनाय दायो सुबिदा ओंखारबावबाय आरो नोंथां गोबां सोलायबोबाय जों माने गोदोनिफ्राय जों बर हारिखौ सिनायथि होनो थाङोबा दायो बुंनो हायो जोङो जोंनि आबै आबौनि समनिफ्राय जोङो माने जेरैबायदि जोङो माने जौ जुवा लोंनानै नै ओ माबानानै जोङो माबाना थायोमोन दायो जोङो बुहुत आगबारायबोबाय आरो ना नोंथां सोलोंथायाइनि बेलायावनो जा बा जोंनि रंजानाय खेला दुला गेलेनाय गासिबो बेलायावनो जोंनि बर' सुबुंआव बर' सुबुं समाजफोरा माने गासिबो सोलायबोनो हमबाय गामियारि ओनसोलफोराव गोबां डेभलप जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना नोंथां ओ जोंनियावथ दायो जोबोद मोजां सोलिगासिनो दङ नोंथां जोंनि लाइमोन देरफुनायफोराबो जोबोद मोजां सोलोंथाइ लागासिनो नो दङ गासिबो फरायनाय बिथिंफोरावबो मोजां खेला दुला गेलेनायफोरावबो जोबोद मोजां सोलिगानो दं आरो ना नोंथां अब्ला नोंथां बेखिनिखौनो बुंना नै दिनिनि सावनाय रावरायलायनाखो बे आयदाखौ जोङो बेयावनो दोनथनानै दसे उनाव गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायलायफिननोसै खोमा ना नोंथां
औ जायो नोंथां औ
अ नोंथां दे